ह औ नोंथाङा खोनादोंना आं नोंनि नोंथांनि गारांखौ खोनादों
औ खोनाबाय
औ दा जों माबेनि बागै जोङो सावरायनो सानगौ आयदाखौ
जों आयदाखौ सावरायनो साननाया दा दा बे दुनियाआव दा मा सोलिगासिनो मानसिफोरनि थासारिया बोरैहाय जागासिनो बेनि सोमोन्दै राय्लायनोसै
थिगैनो दोङो नोंथाङा थिग आयदाखौनो लादों एक्सेप्ट खालामनानै जोबोद मोजां नोंथाङा आंखौ बेनि आयदानि सायाव माबाफोर सोंथि साननो सानदों नामा
सोंथि सोंनायाथ' जाहैबाय दा मानसिफोरा दा माबोरैहाय थांना थानायाव माबोरैहाय
औ
बोरै सोलिनानै बोरै मा मावनानै जानानै बोरै सोलिलाङो मानि मानि आयदायाव सोरबा सोरबि मा थाङो बेफोरबायदि
औ नोंथाङा थिग सोंथि खौनो सोंदों दा नंगौ नोंथांनि बुंनाय बायदियैनो आरो जेरैबायदि दिनैनि मुलुगाव दिनैनि मुलुगाव दिनैनि ओरैबायदि मानसिया थांनानै दङ जि जे मानसिया राव वबो रावनि बे थाखायनो सम होलायनो हाया बेफोरबायदिबो जालांदों आरो बयबो गावबा गावनि सिमां सिमां थांखिफोरखौ लानानै थाद'आ लासे बयबो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनायाव मुखुब जानानै दङ आरो बयबो रां रुफानि ओ मानो होन दिनै मुलुगाव रां रुफा गैयाब्ला जेबो खामानिया साक्सेस जाया बा देरहासारा नाजानायजों लोगोसे जोंहा रां रुफाबो जोंहा गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोंनि बे बुहुमाव गासै सुबुं माहारियानो गावबा गावनि समखौ बेसेन होनानै गावबा गाव थांखिखौ लानानै जेन'बा सिगां फारसे होसोगासिनो दङ बेखायनो दिनैनि मुलुगाव ओ सोरबाया सोरनिबा थाखाय साननो सम गैला सोरबाया सोरनिबा थाखाय गाबनो सम गैला सोरबा सोरनिबा खुसियाव बैजों खुसियाव रंजाफानोबो सम गैला मानो होनब्ला गावनि खुसियानो थांना थानायनि खुसिसै दा बेफोरबायदिनो जोंनि मुलुगाव सोलिगासिनो दङ औ दा नों नोंथाङा आरो माबाफोर सोंथि सोंनो सानबाव दों नामा
दा जेनेबा बिदिनोसै मानसिफोरा बिदिनो गावनि पार्सनेल लाइफ गावनि माबाखौसो मोजाङै
औ औ औ औ नोंथांनि माथोखौ एसे नांथाब नुथा खोनादों नोंथाङा मोजां नेट गोनां जायगायाव थानानै रायलायजोबबा मोजां जायो
एसेबां ओरै माने रायलायनाय एसेबां ओरै मोजां हुदा गैया होमबाबो आं जि हायो नोंथांंदो रायलायनो सानबाय नोंथाङा माबाफोर
औ औ नंगौ आं नोंथांखौ मोनसे फिसा गोरलै सोंथि सोंनोसै जिथुबा नों सोंनाय बायदियैनो जेरै दानि मुलुगाव दानि बुहुमाव जोङो गावखौ ओ देरहासार खालामनोब्ला जों माबायदि जिथुबा मोनसे राहा लामा लानाय हागोन बा गोसोआव माबायदि मोनसे थांखि लानांगोन जेन'बा बे मुलुग संसाराव बयबो गावबा गावहा बयबो गोजौ जांख्लायाव सहैबाय जेरैबायदि गुबुना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनायाव मुखुब जेरैबायदि देरहासार जाहैबाय दा नोंथाङाबो बा गावखौ जों गावबा गावखौ जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय बा गावबा गावखौ जोंहा देरहासार खालामनो था जों माबायदि मोनसे राहा लानाया मोजां बा गोसोआव माबायदि मोनसे थांखि लानाया मोजां
खोनायासै नोंथां
औ दा नोंथाङा मोजां खोना सोंदो आं सोंथिखौ सोंबावनोसै नोंथां नो
औ
जिहेथुबा दिनैनि मुलुगाव
औ
नोंथांनि कुइसन बायदियैनो सोंनाय बायदियैनो दिनैनि मुलुगाव जे गावबा गावनि थांखिखौ देरहासार खालामनोब्ला
औ
जोङो गोसोआव माबायदि थांखि लानांगोन माबायदि मिजिं लानांगोन आरो माबायदि जुजिनांगोन जों नोंथाङा बेनि सोंथिखौ फोरमायनो हागोन नामा अन्नानै
दांनायानो जाहैबाय मेन थांखियानो जाहैबाय जोङो मानसिया दोरज थानांगोन मानसिया धोरज' थानांगोन आरो दुखुखौ नोङो दुखु होनना साननानै नोङो सानबा जाया हमथानांगोन
औ औ
दुखु आरो गोसोआव मोनसे बोलो लानांगोन गोसोनि मानसिनि आ आनिक जिबननि बोलो नांगोन आरो बोलो साननायफोरा गोख्रों जानांगौ सिथ्रंलि जानांगोन
औ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों आंनि सोंथिनि फिननायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला नोंनि आंनि सोंनायनि फिननायखौ नोंथाङा जोबोद आबुं होनो हादों आबुङैनो दा जेखि जाया आं नोंथांनिफ्राय बे खोथा खिनिखौ मोनथिनो मोनबाय जे ओ सुबुं माहारिया बयबो गावबा गावनि थांखि मिजिंखौ जुदि जाफुंसार होनोब्ला देरहासार खालामनोब्ला बे मुलुगाव गुबुनफोरबायदि जोंबो जुदि दा थांनानै जुदि थानो लुबैयोब्ला अब्ला जोङो सहायनाय थानांगोन ओ गोरबोनि सानायखौ जों सहायना थानांगोन जोङो दुखु दाहाखौ नेवसिनांगोन दुखु दाहाजों बुग्लिजानानैब्लाबो जोङो सिगां फारसे दावगालांनांगोन आरो गोख्रों नाजानाय थानांगोन गोख्रों सिमां सुजुनाय थानांगोन अब्लानो जोंनि सिमाङा जाफुंगोन नङा होमबा दा नोंथाङा आंनि सोंथिनि फैनायखौ जोबोद मोजां होनो हादों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जेखिजाया नोंथांङा आंखौ माबाफोर मोनसे फिसा कुइसन सोंबावनो सानदों नामा
फिसा गोसोम सोंनो साननायानो जाहैबाय
उम
बिदानो मोन
औ हेलौ नोंथांनि गारांखौ आं मोजां खोनाफैयासै नोंथां
औ खोनादों
खोनाबाय नोंथां दे थग' थग' बुंलाय औ
आङो नागि नागिरनानै मोनासै आं निजेनि कुइसन सोंनांगौखौ सोथिंनि सोंनाय खौ आं नागिरनानै मोनाखै
आदसा जेबो नङा औ औ जेखि जाया मानो होनब्ला दिनैनि मुलुगाव जोङो मानि खर गलाम जानानै दं सुबुं माहारिया
गलाम जानानै दङ होनना बुङोबा फैसानि थाखाय गलाम जाना दङ होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोबा फैसायानो फैसायानो मानसिनि थांना थानाय मोनसे सम्पद
औ औ बे औ औ औ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिना बेलेगमोन दानि बेलेगा दिना बेलेग जाहैबाय गुबुन जाहैबाय जेरै दानि जुग आव रां गैयाब्ला जेबो गैला आरो थानाय सुबुं माहारियानो रां बुरजा बुरजा जा बान्दोल बान्दोल थानाय मानसियानो जेरै रांनि लुबैसुलाया जोबनो थाङा नङा होमब्ला दा बिब्दिनो गैयैफोराबो बो माने रांनि आंखाला जोबा गोनां फोरनि ओ रांनि आं खालाबो जोबा बिब्दिनो सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां
औ
जिथुबा आं नोंथांखौ मोनसे फिसा कुइसन सोंबावनो ओ दानि सुबुं माहारि फोरा बांसिन माजों खारो बांसिन माबेजों खारो देरहासार जानो थाखाय गावखौ थांना थानो थाखाय गावखौ डेभेलप खालामनो थाखाय देरहासार खालामनो थाखाय गावखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय माजों मानसिया खारो एबा खारफायो
माजों खारो होनना बुङोब्ला फैसानि फैसानि उनजोंनो खारो होननानै बुंनांगौ मानो होनोबा थांखिया फैसाजोंसोना थांखिया नि मानसिफोरनि थांखि फैसाजोंसो थांखि सुजुयो फैसा नङाबा जेबोआनो जाया मुलुगाव मुलुगानो खाना ओरैबायदि बेखौ आं नोंनिसिम आं फोरमायनाय जाबाय
औ औ नोंथाङा थिग खोथाखौनो बुंदों मानो होनबा दिनैनि मुलुगाव रांनि थाखायनो खारफायो जेन'बा जोंहा सम होनो हायाब्ला जोंहा रांबो गैया नङा होमब्ला दा बेखायनो जोंनो समखौ होसोनाय थानांगोन समखौ सो जोंहा रां फैगोन आरो रांखौ हो सोनोब्ला जों सम खौ गावबा गावनो जों दिहुननांगोन बिदिनो जोङो जिउआव समजों खारफाब्लासो जोङो लाइफआव मा जागोन देरहासार जागोन जोंङो जुदि सम जुदि जोङो ओरैनो बाहायनाय जायोब्ला बा बायदिसिना जोङो जेन खारै थायोब्ला मावनांगौ खामानिखौ माव ओ गावबा गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावाब्ला ओरैनो मालायजोंं गिदिंलाबायनाय बायदिसिना ओरैनो मिनिना जानानै थानाय खालामोब्ला जोंहा गावबा गाव देरहास जानायाव समखौ बाहायनो जोंहा सहैनो हानाय नङा जाफुंसारनायनि समावब्लासो जोंहा नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दा जेखि जाया दिनैनि मुलुगाव थांना थानोब्ला बेखायनो जों बयबो गावबा गाव एसे बुजिनाय थानांगोन जों साननो सोलोंनांगोन दिनैनि मुलुगा मा जागासिनो दङ जोङो न' सिङाव थायोब्ला जोङो जेबो बुजि मोना नाथाय जों जेब्ला ब्ला न' सिंनिफ्राय दरजा खुलिनानै नायहरोना अब्ला जों बुजि मोनो जे बाहेराव जोंहा सान्दुं दुंदों ना अखा हादों ना बार बारदों बोथोरा माबादि नङा होमब्ला बा बाहेरायाव जों नुहरो जे बबेबा खनायाव सोरनिबा गाबख्रावनाय बबेबा खनायाव सोरनिबा गाबनाय बबेबा खनायाव सोरनिबा मिनिनाय दा बेफोरो बेफोरबायदिनो ओ सोरबा रांनि थाखाय फाग्ला जादों सोरबा रांनि रांजों लानानै रां लानानै खुसि जादों सोरबा रांनि थाखाय आ गावखौ फाननो गोनां जादों बेफोरबायदि आरोना नोंथां औ दा नोंथाङा आंखौ माबाफोर कुइसन सोंथि सोंनो सानबावदों नामा
सोंथि सोंनोथ' सोंथि सोंनो जेबो आंनाव फैयाखै
औ औ जेबो नङा नोंथाङा गाव साननानै सोंथि फिसा फिसा सानब्लाबो सोंबानो जायो जेबो खोथा गैया आदसा जेखि जाया नोंथाङा ओ दिनैनि मुलुगाव नोंथाङा माबायदि जुजिगासिनो दं गावखौ सेक्रिफाइस देरहासार जानो थाखाय माबायदि जुजिगासिनो दङ नोंथाङा
आंनि जुजिनायखौ आं जुजियो आरो गोग्लैयो जुजियो आरो गोग्लैयो बिदिनो सहायनांगौ जायो बिदिनो समजों लोगोसे फानो गोनां जायो समखौ माब माब्लाबा मोजाङै मोजाङै समजों लोगोसे खारफानो हाया सम समनि समख खौ मोजाङै समाव थिक मुथ जे समाव मोजाङै खारनो हाया बिदि जायो बिदिनो माब्लाबा दुखु माब्लाबा
औ नोंथाङा थिग खोथाखोनो बुंदों नोंथाङा थिग खोथा खोथाखौनो बुंदों आं दा नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि सोंथिनि फिन्नायखौ नोंथाङा होनायनि थाखाय आंबो जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आं लुबैयो जे आं नेकस्टआव नोंथांनि सोंथिखौ आङो मोनबावनो थाखाय जोबोद नेनानै दङ आरो आं दा नोंथांखौ गोजोन्नाय जासिबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय अके जाबाय बेखौनो रों दोनथ'बाय